औ नोंथां
खोनादोंना नोंथांङा
औ खोनादों खोनादों
औ आं नोंथांजों माने मोनसे आयदायाव सावरायनोसो ओ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांङा सम मोननो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला बे आइदियानो जाबाय नोंथांङा ग्लबेल वार्मिं
ओ
दा बे ग्लबेल वार्मिं बा जोंनि आबहावाफोरा मिथिंगाया माबोरै दुंहावबा बिदुंङा बारा जादों बिनि सायाव एसे सावरायलायसै नामा नोंथां
औ नोंथां
दा नोंथांङा सावरायग्रोनो ना आं सावरायग्रोनो
नोंथांङानो जागायजेनग्रोदो
औ दे
ना
दे बिदिब्ला नोंथां आं जागायनोसै नोंगौ नोंथां जों आथिखालाव नुनो मोनो। ओ गोदोनि समफोराव जोंङो जेन'बा ओ थामजि ब्रैजि बा बाजि बोसोर सिगां जोंनि जेनाखि आबाहावा बा मिथिंगा बे माने जोबोद मोजांमोन। निजोम गुसुमोन नंङा होमबा नोंथां मानि गासिबो माबायावनो थायोमोन समानावनो थायोमोन। गुदुंद्रायबो नंङा गुसुद्रायबो नंङा बेफोरबायदि दा जोंङो आथिखालाव नाथाय नुनो मोनदों नोंथां गोबां मानि जोंङो एसियाव थायाबानो गोजोना बेफोरबायदि जानो जानांदों नंङा होनबा नोंथां
औ नोंथां
दा बेफोरनि माखासे गोरोनथिफोरा माने जों सुबुं माहारिनिनो जेरै ओ जोंङो गोबां माने बिफां लाइफांखौ दानफायबाय गोबां मानि जोबनो गैयै अनजिमा गोयि माने गारि मथर लोगोसेनो जेरै जोंङो एसि खुलार बेफोरखौ सालायो नंङा होनबा नोंथां दा बे नो माने बिनि मोनसे माबा आरोखि जों भुगिनांनायनि मोनसे माबा बियो दा बेफोरनि थाखाय जों बिदि जानांदों माने दा जोंङो नुनो मोनो नोंथां गोबां मानि कल कल कारखानानिफ्राय ओ जेनाखि ओंखारनाय गेसफोरखौ कार्बन डाइ अक्साइड गेसजों सुबुं माहारिया ओ हगारनाय जेनाखि कार्बन डाइ अक्साइड गेसफोर लोगोसेनो जेनाखि ओ माने बैफोरबायदि जों बेफोरबायदि जोंनि हगारनाय हां लानाय आरो बैफोरनि कल कारनानिफ्राय जेनाखि ओंखारनाय माखासे गेसफोर बैफोरखौ मानि बिफां लाइफांफोरासो बोना लायो नंङा होमबा नोंथां कार्बनडाय अक्साइद गेसखौ दा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि जुदि बिफांखौ दानबाय थायोबा। सानसेयावनो ख्लर ख्लर बिफांफोरखौ जों बेफोरबायदि दानफायबाय थायोबा जों हगारनाय जेनाखि आरो जों जेनाखि माबानिफ्राय कल खारनाफोरनिफ्राय हगारनाय जेनाखि माखासे गेसफोर बेफोरखौ बिफां लाइफांङा बोना लायाबा सोरबोना लागोन नंङा होमबा नोंथां दा जों बे बेफोरबायदि बिफां लाइफांफोरखौ दानफायबाय थायोबा सानसेयावनो खौथि खौथि अब्ला जोंनि हगारनाय जेनाखि गेस बेफोरखौथ' बिसोरबो बोनांगौमोन नाथाय बिसोरो दा बोनो मोनला नङा होनबा नोंथां लोगोसे बिदिनो नैबे एसि होनना बुङोब्ला बेबोथ' जोबोद माने जोंखौहाय माबा खालामो जोंनि माबाखौहाय ओ आबहावाखौ नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां।
जेरै ए सि ए सि या जोंखौ माने ओ फारसेजों जोबोद माने गोजोननाय होगोन गुसु होगोन नङा होनबा नोंथां। नाथाय बैफोरो उन साइद जोंहाय मानि उननि उनथिंजाय बियो ओ जोंखौ अवार्मसो खालामो नङा होनबा नोंथां। माने गोबां गरमसो हगारो बियो थिग बेबायदिनो माने गोबां जेरै गारि मथरनि उखुनदै बेफोर बायदिनो जोंनि जेनाखि ओ माखासे लेथ्रा खालामनाय माखासे अर सावनाय बैफोरजों मानि जोंनि मानि माबाफोरा आ जोंनि बुहुमा मानि मिथिंगाया गरमसिन जाबाय आरो बेफोरनि बिदुङाव नङा होमबा
औ औ नोंथां।
ओ माने मोनसे बाथ्राया बुंनो थाङोबा बेखौ माने जोंनि सुबुं माहारियानो खालामबाय नङा होमबा नोंथां। औ नोंथां बिदिनो ओ जोंहा गोबां माबा दङ' बेफोर बायदिखौ सावरायनो थाखाय ओ जेनाखि जोंनि बिदुं जों माबा खालामनाय गरम खालामनाय जायजों दा थानो हाया बेफोर बायदिखौ सावरायनो थाखाय दा
औ।
जों बेफोर बायदिखौ जुदि हमथायाबा ओ बेफोर बायदिखौ जोङो जुदि खम खालामनो नाजायाबा जेरै ओ बिदिनो बिफां-लाइफां दाननाय बा बिदिनो एसि सालायनाय बेफोर बायदिखौ जोङो मानि लाखिबाय थायोबा बेफोर बायदिनो ओ कन्टिनिउ खालामबाय थायोबा खिन्थु जोङो माने नैजि थामजि बोसोर उनफ्राव उनफोरावहाय जोङो माने बैफोर बायदि जेनाखि जेसबांनाखि जों दा सहायदों बेनि माने गुबुन गोबां माने बांसिनखौनो जोङो बेजों माने भुगिनांनो गोनां जागोन नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ बिदिनो जुदि जों दा नुनो मोनो गोबां माने जोंनि मिथिंगायारि सम्पद नङा होमबा जायखौ जों इंलिसाव नेचारेल सर्स होनना बुङो नङा होमबा नोंथां जुदि जों बेफोर बायदिनो नेचारेल जेनाखि रिसर्स बेखौ जोङो बिदि खहा खालामबाय थायोबा बाला अन्थाइ बोखांनाय फिफां लाइफां दाननाय नङा होमबा नोंथां खैला खनि बोखांनाय बैफोर बायदिखौ जों जुदि बिदि लाखिबाय थायोबा बिदि जुदि कन्टिनिउ खालामबाय थायोबा माने जोङो सानसे थामजिबा बा ब्रैजि बाजि बोसोर उनाव जोङो माने मा जागोन नोंथाङाबो बेखौ मोनथिखागोन बेनि फिनजाथाइखौ
औ औ नोंथां औ
जायनि जाहोनाव जों दिनै बेफोर बायदि ओ माबानायनि थाखायनो बै जेनाखि जों दा सहायनो हाया जादों दा जों दासिमबो नुनो मोनो नायोबा जेरै हाजो ओनसोलफोराव गोजौफोराव थाङोबा जोङो नङा होमबा नोंथां। बैफोरनि माने माबाफोरा आ जोबोद मोजाङानो दाबो बिसोरना समानावनो दं नाथाय जोंनि हायेन ओनसोल फोराव जों नुनो मोनसै हाग्रा बंग्राफोरा गोबां खम जालांनो हमबाय। नङा होमबा नोंथां जेरै जोंनाव बै बेफोर बायदि जेनाखि माबा ओ जोंनावहाय जेनाखि टेम्पारेसार बेफोरनि जौखोन्दोआ माने गोबां दावखोबाय आरो जेरै दासिमबो एसेब्लाबो जों सोलायनायखौ नुनो मोनो जेरै गामि ओनसोलफोराव थाङोबा जों एसेब्लाबो माबाखौ मोनहैयो आरो जुदि नोगोर बा सोहोरफोराव फैयोबा जोंङो माने गोबां माने बिनि माबाखौ नुनो मोनो आरो माने बबेनिफ्राय गनाय गारि मथरनि उखुन्दैजों आरो कलकारखाना थानायनि थाखाय मानि जोंनि जेनाखि सहरफोरावहाय माने बै दैफोरनि जोंनि अनजिमाया गरम बा गोलोमनायनि अनजिमाया बारा जादों आरो नंङा होमबा नोंथां बे बायदिब्ला नोंथांङाबो बे ग्ल'बेल वार्मनि सायाव फंनैसो बुंनो थाखाय आंङो खावालायनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां दा नोंथांङा जेरैबायदि बुंलांदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोरावहाय माने माखासे माने गरम जेनाखि वारमिं बिदुंङाहाय बारायगासिनो बारायदों आरो ना नोंथां बुंनाय बायदिनो। थिग बेबायदिनो जेरै बिफां लाइफांखौ फोजोबस्रांनायनि जाउनावहाय ओ जोंनि सुबुंफोरा माने ओ दानि समफोरावहाय माने बिफां लाइफांखौहाय बहुद दानफायो नोंथां बुंनाय बायदिनो आरो जोंनियावहाय माने माखासे ओनसोलफोराव माने हाग्राफोरखौहाय साव सावनानैबो फोजोबस्रांबावो आरोना सावनानै बिसोरो बिबदिनो बायदिसिना न' लुयो नंङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय सावनानै हाग्राखौ फोजोबस्रांनानै दानफायलांनानै दानफायनानै जेराव आ बायदि बायदि आबाद बायदिसिना बानायो बेफोरावहाय जोंनि माने माखासे ओ हाग्राफोरा माने बिफां लाइफांफोरा जोबस्रांलांनानै माने जोंनो बिफां लाइफाङा नोंथांङा जेरैबायदि बुंदों। जेरै जोंनो अक्सिजेन होयो बिफां लाइफांनिफ्राय जोंङो बिलाइफोरनिफ्राय जों बार मोनो नंङा होमबा बार मोनोब्लासो जेराव माखासे जोंङो साननि दुंनाय बा बिदुं गुदुंनिफ्राय जोंङो रैखा मोनो नंङा होमबा नोंथां आरो बिफां लाइफां बिफां थायोब्ला ओ माखासे सानदुं सानदुंनिफ्रायबो जोंङो साइख्लुमाव थानानै साया मोनो नंङा होमबा नोंथां दा बेनि थाखाय बेखायनो जोंहा बिफां लाइफांनि गोनांथि बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंनियावहाय माने जिब जुनाराबो मोजां रोखोमैहाय माने जायगायावहाय हाग्रायावहाय बिफां लाइफाङाव बानानै थानो हायो आरो बेफोरनि जाउनाव जेरै मानसिल' नंङा जेरै ओ जिब जुनारफोराबो लासै लासैनो जोबस्रांलांनो हमगासिनो दं आरोना माखासे बिफां लाइफां बिफां दानफैनायनि जाउनाव आरो बिदुुंयाहाय बांनायनि जाउनाव जेरै नोंथांङा बुंदों जेराव ओ गिदिर गिदिर कल कारखाना माखासे इन्डास्ट्रिफोर खुलिनाय बेफोर बेनि जाउनाव माने जोंनि आबहावायहाय माने गुबुंले जानानै माने बिदुुंयाहाय बारानिफ्राय बारासिन जादों आरोना जेरै ओ टाउन सहरफोराव ओ गारि मथरनि सोदोबफोरनि जेनेब्ला उखुनदै बेफोरनिफ्रायबो आबहावाया गुबुंले जायो गुबुंले जायो। जायोब्ला आबहावा गुबुंले जायोब्लानो जोंनियावहाय माने वारमिं होननाय जेनेबा बे बिदुङाहाय बारायो नंङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बिनिफ्राय जेराव ओ नोंथां बुंनाय बायदि ओ जोंनियावहाय गारि मथर सालायनायनि अनजिमायाहाय बारा जाबाय बिनि उखुनदैफोरजोंहाय माने माखासे जोंनि आबहावाया गुबुंले जानानै ओमफाय वार्म खालामो जेरै ससे लामा थांनोब्लाबो जोंनियावहाय माने गारि मथरनिल' माने गारि मथरखौल' बांसिन सालायनानै थाङो आरो मोजां मोनो आरोना सालायनो जोंनियावहाय थाबायनानै थांनाय बे साइ साइकेलजों थांनाय बेफोर हुदायाहाय माने खमाय लां बाय आरोना गोदोनि समफोराव जेरै फिफां लाइफांफोरा जोंनि ओनसोलावबो जेरै ग्रोम-ग्रोम जेरै सारि-सारिमोन नङा होमबा नोंथां। आ हाग्राफोरावबो जोंनियाव दङ'मोन बिनि थाखाय जोंनियावहाय गोदोनि समफोरावहाय माने बारा गरम जायामोन। ओ जोंनि आबहावायाबो माने गुबुंले नङामोन आरोना बे समावहाय जेरै दा नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ जेराव ओ हाजो ओनसोलफोराव फिफां-लाइफांफोरखौ नुयो दासिमबो थिगैनो जोंनि माखासे जोंनि जोंनि नर्थ-इस्टआव नङा होमबा नोंथां जेरै इगजामपोल पल होननानै बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ दार्जिलिं सिक्किम मेघालया ओ ब बेफोरावहाय माने फिफां-लाइफांफोरा दासिमबो दं नङा होमबा नोंथां। बिसोरनियावहाय माने ओरैबायदि ओ जथ्न' खालामो बिफां लाइफांफोरखौहाय दान दानफायाबा फोजोबस्राङा बारा माने बेनि थाखायनो बिसिनि ओनसोल
औ नोंथां।
जोंनि जायगायाव गरम बा वार्मिं माने बे बिदुङाहाय बारा जानायनि थाखाय बेरायनो थाङो नङा होनबा नों थां बेवहाय जों थांनानै मिथिबोयो जे नुबोयो बिसिनियावहाय बिफां लाइफांफोरखौ बिराद आदर खालामो बा जथ्न' खालामो दानफाया।
औ नोंथां।
ओ दिदोमैनो दोनो आरोना दिदोमैनो थायो। जायनि जाहोनाव बिसिनि जायगायाव दासिमबो बिनिखाय थाखायनो माने गुसु थान्दा माने आबहावाखौहाय मोने बिसोरो गुबुंले खालामा आरोना लेथ्रा बेसादफोरखौ जेरै सावदलाबाया आ डासबिनफोराव गारनांगौ जायो बिसिनि जायगायावहाय नङा होमबा। गुबुन दाबसे जायगायाव बिसोरो डास्बिननिफ्राय लांनानै गुबुन दाबसे जायगायावहाय गारहैयो आरोना। आबहावा गुबुंले जायैनि थाखाय जेराव आबहावा गुबुंले जायोबा जेराव आ दैफोराव मैला-मैथा जेन'बा ओ बेफोरखौ गारब्लाबो गाज्रि बेसादफोरखौ गा गारब्लाबो गुबुंले जानानै आबहावाखौहाय जोंनियावहाय खहा खालामो नङा होमबा नोंथां।
औ
जेराव गोबां रोखोमनि रासायनारि हासारफोर होनानै जेराव ओ आबाद बेफोराव आबाद फोनायफोरावबो जेरै हाफोराहाय गुबुंले जायो हाफोरा गुबुंले जाबा जोंनि आबहावायानो गुबुंले नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
ओ बेफोरनो बेफोरनि थाखायनो जोंनियावहाय बेफोर बायदि ओ ओ माखासे बिदुुंआहाय बारा जालांनो हमदों आरो। दा जोंहा बुङोब्लाथ' समनि आंखाल नङा होमबा नोंथां बुङोब्लाथ' गोबां दङ'। ओ दा जोंहा समाबो जि मिनिट जाबाय नोंथांजों ओ बे ग्लबेल वार्मिंनि सोमोन्दै सावरायनानै नोंथांनिफ्राय माखासे ओ बाथ्राफोरखौ मिथि मोननानै गोजोननाय मोनबाय आरोना नों
दे बिदिब्ला नोंथां।
औ।